खोनादों
खोनादों नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दङ नामा अ अ नोंथांजों जाय आयदानि सायाव आं सिगाङाव सावरायलांबाय बे आयदाखौ सावरायनानै आं जोबोरैनो गोजोननाय आरो जोबोरैनो ओंथि गोनां मोनदों जायनि जाउनाव आङो नोंथांजों आरोबाव माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव सावरायबावनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन नोंथां आंबो दा ओरैनो दङ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेखौ आयदाखौ बुं होगोना बुंनानै होनो हागोन नामा
औ ओ नोंथांजों आं जे सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय बिफां लाइफां जाय जाग्रा लोंग्रा बिफां लाइफां जेरै जोंनि जाग्रा लोंग्रायाव दं खान्थाल बिफां गय बिफां थाइद बिफां बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बिफां लाइ फां दङ जाग्रा लोंग्रा बे जाग्रा लाइफांखौ जोङो मानि थाखाय गोनांथि आरो मानो जोंनो नांगौ नोंथाङा बेयाव फंनैसो सोदोब फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनि ओ जानाय आदाराव जगा जग खालामनायाव बेबो मोनसे जोबोर गोनांथार बाहागो जोंहा बिफां लाइ जों मिथिगौदि बिफां लाइफांफ्रा गावसिनि आदारखौ गावसोरनो बानायनानै लानो हायो आ जायनि जाउनाव बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय बेसादफोरा आहा जोबोदनो फुस्थायोमोन गोनां बे ओ फुस्थाय गोनां आदारफोरखौ सुबुंफोरा ओ जानानै गावसिनि नांगौ रोखोमनि ओ आदारखौ सुफुंनानै लानो हायो बे जाग नाथाय बे बिफां लाइफांफोर बुङोब्लाबो गासिबो बिफां-लाइफाङानो जाजोबजायो बे नङा। माखासे जाजाग्रा बिफांफोर दं जाय सुबुंफोरजों जाजायो आरो गुबुन फिफां लाइफांफोर जाय जाजायैया आं दा आं जाजाग्रा बिफां लाइफांफोरनि बिदिन्थि होनो सानदों जेरै जोंहा ओ न'नि साखाथि फाखाथियाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर मोनो। जोंहा दङ बिनि ओ बिदिन्थि महरै ओ खान्दाल बि फां थाइजौ बिफां लिसु फिफां ओ गुबुन गुबुन ओ फिथाइ सामथाइ होग्रा बिफांफोर दं बेजों लोगोसे जोंहा ओ ओंखाम ओ ओंख्रि ओंख्रि जानायाव बाहायग्रा गोबां ओ बिफांनिफ्राय बिफांफोर दं जोंहा ओ बे बेनिफ्राय मोननाय बिफांफोरनिफ्राय मोननाय बिलाइफोर बिलाइफोर एबा फिथाइ सामथाइफोरखौ जों ओ साम'आव ओंख्रि महरै जानाय जायो ओ दा बेफोरनि बेनिफ्रायनो जों गो गावनि देहानि नांगौ गोनां सक्तिफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो बे बिफां लाइफांफोरखौ जानानै दा ओ बेनि सायाव आं नोंथांखौनो ओ फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जे आयदानि सायाव आंनो
फोरमायनानै हरबाय बे आयदाया जोबोरैनो ओ ओंथि गोनां आं दा बुंनो सानदों बिफां लाइफां औ बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां दं जाग्रा फिथाइ आरो जाय जिनिसखौ जों जाया बेफोर बिफां लाइफां दं दा आं बुंनो सानदों ओ नोंथाङा जे बुंबाय खुस्थायनि गोनांथि नंगौ। बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाया बायदि रोखोमनि आलादा आलादा फस्थायैनि गोनांथि, जायनि जाउनाव जोङो बिफां लाइफां गायनांगौनि गोनांथि जोंनि देहा सोलेराव बायदि रोखोमनि फुस्थायनि गोनांथि। अब्लासो जोङो जोंनि देहा सोलेरखौ थाग्रा आरो थागदिदै लाखिनो हायो। जेरै आं बुंनो सान्दों। ओ गोखैनिफ्राय जोङो भिटामिन सि। ओ मोनो साइत्रिक एसिड जायखौ जोंङो ओ नेवलिनायनि जायगायाव जायखौ जोङो बेफोरनिफ्राय मोनो आरो बेजों लोगोसे
ओ नेउलि फिथाइजों लोगोसे आरोबाव माखासे आसफल पिथाइ। ओ बेफोरबो आलादा फस्थायो आसथ' फुथायाव आलादा फस्थाय थायो। जेरै खान्थाल ओ बिफां बेफोरनिफ्राय जोङो खान्थाल फिथाइ मोनो। खान्थालनिफ्राय लिसुनिफ्राय जोङो लिसु न आरो बिजों लोगोसे गय बिफां, गय बिफांखौ गायनानै जोङो, गयनिफ्राय फिथाइ मोनो आरो गयनिफ्राय जाय फिथाइखौ सुबुं भारिया गय फिथाइखौ जायो। थह बिफां लाइफां गायनायनिफ्रायबो जोङो फिथाइ-सामथाइनिफ्राय रां आरजि नो हायो बिनि थाखायनो बिफां लाइफाङाबो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि जेरै लिसु फिथाइ लिसु फिथाइआ जेब्ला थायो अब्ला बेयाव मोनोब्ला जोङो लिसु फिथाइनिखौ फाननानैहाय रां आरजिनो हायो आरो बेवहाय आरो गोख्रों जायजोंनो फस्थाय होयो बेखौ जोङो मोनो आरो खान्थाल फिफां खान्थाल फिथाइनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे खान्थाल फिथाइ जाखांनायनि उनावा जोङो जे खान्थाल बेर मोनो बेगरखौ फाननानैबो जोङो रां आरजि नो हायो आरो बेजों लोगोसे गय बिफां आं जाय गयखौ बुंलांबाय गय फिथाइनिफ्राय जों फाननानै रां आरजिनो हायो जायखौ जोङो गयखौ गय बिफां गय फिथाइखौ जोङो गोथां समावनो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गयखौ मजाबो खालामो आरो आरोबाव बेल' नङा आरो जों बेखौ सफारि महरावबो ओ फोराननानै फाननो हायो आरो सुबुं माहारिखौ जों नुनो मोनो सुबुं माहारिया गय जाय फिथाइ बेखौहाय फाथैजों जायो सुनि होनानै आरो बेफोरनिफ्रायनो जोङो
बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनाय जेरै थालिर फिथाइ थालिर फिथाइनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो थालिर फिथाइ फाननानै आरो जों मिथिगौ थालेर जायखौ जोङो थालेर फैदांखोल आरो थालिरनि जाय दालाय थालिर बिलाइफोरखौबो फाननानै जों रां आरजिनो हायो आरो जाय थालिरनि जाय बिदांखोल बेखौ जोङो मोनसे खेलिफ महरै बानायनानै जोङो बेखौहाय पेट्रल आरो डिजल डिसेल दिहुननायावहाय जोबोद हेफाजाब होनायखौ जोङो जोंनि दा जाय बिगियानगिरिफोर बेफोरखौ बिनि सायाव नायबिजिरबाय थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों थ फिथाइ सामथाया खालि जानाय लोंनायावल नङा बेयो मा खासे जोंनि केटालिस जायखौ जोङो बायदि रोखोमनि जिनिस दिहुन्नायावहाय गोख्रोङै रिएकसन खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो जेराव बेल फिथाइ बेल फिथाइनि जाय बिगुर बे बिगुरनिफ्राय जोङो केटालिक्स महरै बेनि बिगुरखौ बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे थालिर नि जाय फिरेंखोल आरो थालिरनि जाय बिगुर बेफोरखौबो जोङो गासैबो जिनिसखौनो दानि मुगायाव रासायनारि मुगायाव बिगियानगिरिफोरा गावसोरनो बेखौहाय केटालिस महरै बानायनानै बायदि रोखोमनि रिएक्सन दिन्थिनानै दिहुननानै बायदि रोखोमनि जिनिस आरो गोदान गोदान माखासे प्रडाक्टफोरखौ डिसकभार बानायनायखौ इनभेनसन आरो बा डिसकभार बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों थ नोंथाङा बेदिनो सायाव फंनैसो माखासे सोदोब बुंथिनो हाबावगोन नामा
औ दा नोंथाङा बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायफोरनि बागै आरो बेफोरखौ मा मा खामानियाव मा रोखोमै बाहायनाय जायो बिनि बागै जोबोद मोजां बाथ्रा बुं नानै थांबाय दा आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदेरबावनो सानदों जोंहा आं बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय जोंहा बिफां लाइफांनि फिथाइफोरनिफ्राय फिथाइफोरखौ मोनो आरो बे फिथाइफोरनि मा मा बाहागोखौ जानाय जायो जोंहा आं सिगाङाव बुं बिदिनथि होदोंमोन खान्थाल खान्थाल बिफां दा जोंहा खान्थाल बिफांनिफ्राय खान्थाल फिथाइ मोनो खान्थाल बिफां खान्थाल फिथाइयाव जोंहा सायाव मोनसे बिगुर बाहागो थायो बे बिगुरखौ जिरनानै जों सिङाव मोननाय मोदोमखौ जानाय जायो आरो बे मोदोमनि सिङाव जोंहा बेगर थाबावो बे बेगरखौ जों ओ उनाव खान्थाल फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव जों बे बेगरखौबो ओंख्रि महरै जानो हायो बेजों लोगोसे जोंहा थाइजौ फिथाइ दं थाइजौ फिथाइआव जों सानि बिगुरखौ जायालासिनो गारनानै बेखौबो जों मोननाय समाव सिंनि मोदोमखौ जायो आरो बेजों लोगोसे जों थाइजौ थाइजौ फिथाइखौ गोथां समाव खाजि एबा लगायनानैबो जायो बेजों बेजों लोगोसे बेखौ आसार बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो दा बेहाबो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा जोंनो नांगौ आदार जोंनि उदैखौ सुफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फुसथायुबा भिटामिन्सफोरबो होयो बेजों लोगोसे जों आ आं माखासे फिथाइ सामथाइ फोरनि बागै बुंबावनो सानदों जोंहा जाय जोंनो जाय जोंनो बायदिसिना रोखोमनि गोजोननाय होयो जेरै जों आनारस फिथाइ आरो गुबुन गुबुन जाजाग्रा फिथाइफोर दंबावो जायफोरखौ जानानै जों गोजोन मोनो जा दा बेनि सायाव नोंथां बुंदो आरो फंनैसो बाथ्रा बुं जाबाय
अ दा नोंथांनि नोंथां बुंनाय ओ नोंथाङा बुंनायनि सिगाङाव आं ओ ओ फंनैसो बाथ्रा सोलायबावनि
औ नों जोबोरैनो मिथिनो बुजिनो दां मानो होनोबा जों थ' उदै गाज्रि जानाय समावहाय जेरै बेल फिथाइनि सिङाव थानाय जायखौ जोङो जोंनि सोदोबआव मेलेम बुं
आं बेखौ सरवर बानायनानै लोङोब्ला जोंनि उदैया मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे
नोंथाङा जे बुंलांबाय थाइ जौनिफ्राय जों आसार बानायनो हायो आरो बे आसारखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो।
बेफोरनो मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफाङा जोंनो आदार होनायजों लोगोसे जों अक्सिजेन होय़ आरो जों नाय जोंनि जे ग्लबेल वार्मिं बेफोरखौबो होबथानायैखौ जों नुनो मोनो। होबथायो जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया अक्सिजेनासो जोंखौ खौ फोथांनानै लाखियो। आरो आं जे बुंलांबाय बुहुत बायदि रोखोमनि बिफां बिफां दं जाय बिफां लाइफाङा जोंनो मुलि महरैबो ओ बाहाय हायो जेरै आं सिगाङाव बुंलांबाय बेल फिथाइ बे फिथाइनि सिङाव बिलबिथाइ बिल फिथाइनि सिङाव थायो जों जानो हाग्रा मानो होनबा बिल फिथाइया गोरा। आरो गल आरो बेनिफ्राय माने मेलेमखौ जोङो जेब्ला गलायनानै लोङो अब्ला जोंनि उदैया मोजां जायो।
आरो थालिर बिफां थालिर बिफां थालिर बिफांनि जाय थालिर बिफांखौ दानोब्ला जों थालिर बिफांनिफ्राय गनाय जाय ओ जायखौ जों